हेलौ नों हेलौ
हेलौ
हेलौ हेलौ अ' खोना ना
औ र'
मा खालामनो नोंथाङा?
हेलौ
औ औ खोनादों बुं
औ खोनादों खोनादों।
मा खालामदों नोंथाङा?
दोङो ओय अखा बोथोरनि एसे लामायाव
औ ओंखामफोर जाबाय नामा?
ओमखाम जायाखै दोनै जायाखै।
साथसा
नोंथांनि मुङा दैमु दैमुमोन नामा?
औ औ देमु
औ ए नामा नुजाफैदोंना?
औ आथसा ओमफ्राय खबर सबर मारै?
दों एसे गेजेरावनो।
आथसा माइआरि गायखांबाय नामा नोंथांमोना?
गायनायाथ' गायाखै बारा दाख्लै खानसे गायदोमोन एसे ओफाय दोंबावो आरो।
अ' ओरैनो आथसा आथसा ओरैनो नोंथांमोननिया माइ गायग्रा हाया बेसेबां दङ?
ओरैनो ओ दङो गायबालाय बेलेग आदि होनाय दङो मोननैसो ओमफ्राय गाय गानाय आरो
मा होनदों?
हेल'
आदसा औ आदसा आदसा
सारि बिगासो गायो न'आव न'नि थाखाय उम
ओमफाय ओरैनो आं दङ ओरैनो
ओ ओंखाम जाबाय फुंनि?
ओंखाम औ औ जाबाय
माजों जाखो?
ओंख्रियाथ' बिदि जेबो गैया नाजों आलु जहल
अह
उम ओरैनो नोंथाङा अबे जायगानि?
आं
हेल'
आङो बरमा साइदनि
आदसा बरमा
हेल'
औ नों नेटवर्कनिसो प्रब्लेम खोमा हेलौ
हेल'
हेल' हे औ हेल' हेलौ नेटवार्कनि प्रब्लेम जादों एसे हेलौ हेलौ
अ आरो बारिनि ओमफ्राय अ
हेलौ
अ नोंथांनि माथाया क्लियार फैयाखै नोंथां
हेल' अ
औ हेल'
बेनि नेट अ नेटनि प्रब्लेम जानो हागौ।
औ मा बुंदोंमोन नोंथाङा?
हा हेल' हेलौ औ एबार खोनादों। औ औ खोनादों बुंनो
अ खोनादोंबा? नेटअवार्क
औ नोंथाङा मा बुंनो नागिरदोंमोन?
जेबो नंङा ओरै
नोंथाङा मा बुंनो नागिरदोंमोन?
थानाय गोसो आ बर्मा
हेल' हेल हेल' हेल' हेलौ हेल' हेल' हेल'
हेलौ
औ औ एबार खोनादों।
ओ नोंथांनि नेट गैया ना आंनिया नेट गैयाब्रा!